नोंथां औ -औ होन नदों खोनादों
औ नोंथांङा ओरैनो फ्रि दोंबा नोंथां औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नों
औ नोंथां
औ नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायनि सायाव नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ
दा जेनेबा जों दा दैज्लां बोथोर नामा नोंथां
औनांगौ थां
दा जों दैज्लां बोथोरजोंथ जोबोद जोंङो जोबोद गोबां खेथि मावजा दांग नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
दा जेनेबा जों जेरै दैज्लां बोथोराव जोंङो जोंङो माइ आबाद मावलांबाय नोंथां आबादनि औ आबादनि सायाव मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंदि जोंहा गिबियावनो जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोंहा फार्स्ट जोंनि औ मासलि खोसे मायलिखौ जोंङो गिबियावनो बस फाथै बस्थायाव जों सोमनानै दोनांगौ हाखरानानै बा हाखर हखर एबा दैमा एबा फुख्रियाव सोमना दोननांगौ
नंगौ नोंथां नोंगौ
बिनि उनाव जोंहा ओमफाय बेखौ मा बुंङो जो फोथाराव नोंथां बोथ जों बेखौ गिबि खेब हालनायखौथ जों बुङो खारायनाय
नंगौ - नंगौ नोंथां नंगौ
जों गिबि खेब जोङो बे फोथारखौ जों गिबि खेब खारायग्रोयो नङा होनबा थां औ - औ बे गिबि खेब खारायगोनायाव जोंहाथ' औ गिबियावनो जोंहा एसे खरसायगोन गोनांथि जायो नङा नोंथां औ औ बे कर्साव जों आरामसे जोङो हरजाहामो आरो जोंनो नांगौ गिबि जोंहाथ' माइले समो नङा होनबा नोंथाङा
नंगौ नोंथां नंगौ
जोंहा जोबोद ओ बिदिनो ओ जेब्ला जो माइलया एसे ओ सप्तासे एबा ओ सानब्रै एबा सानबानियाव जोङो बे माइदखौ दिखांना जेना मोनथां
नंगौ नंगौ नथां नंगौ
औ नंगौ
से न'आव लाबोनानै आरामसे जों बेखौ फाथो बस्थु फ्राय बे माइलाायखौ जों आराम से ओ बिथायाव न'नि बिथा सिङाव आरामसे बे लाइ जुलाय गोरलैजों आरामसे खोमा दोनो सानसेनि थाखाय जेबा औ जब्ला नेक्स्ट टाइम जोङो जेा ज इयुन खेब एबा इयुन खेब जोङो आरामसे खारानाय दुब्लिखौ अ बे खार दुब्लिखौ जों आरामसे हालेवनानै आरामसे नेक्स्ट नेक्स्ट समाव उननि समाव जोङो ओ बे ओ फोथाराव जोङो जोंनि बे माबाखौ मा होनो ओ माइलिखौ जोङो फोथार लाफैयो सोरबाबा ओ ओ बालथिं लाबोयो सोरबा ओ औ गामा लाफैयोसा बालथिाव लाफैयो औ बेखौ जों आरामसे फोनानै बेखौ आरामसे फोनानै जोङो ओरैनो ओ जिबा एबा नैजिनि उनाव नैजि सान साननि उनाव जों बेखौ फुनि थाखायसो लाहार फाहार खालाम नङामा नोंथां
नंथ नथ नंगौ
फुनि साननै सिगां जों आरामसे फोथारखौ जोङो आरामसे खारनानै बेखौ नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बे दुब्लिखौजों आरामसे आरो नैथि खेबजों हालेबावो बे माइ गायगोन आरो ज माहा बे दुब्लिखौ जोङो आरामसे हा फोमोन फोमोनो आर फोमोननानै जोङो आङो बेबा गायगोन होनबा बिथोथोराव माइखौ
नंगौ नथ नांगौ
जो बे सानसे सिगां आरामसे जोंनि बे जों माइलि फनायबा खोथियाखौ फोथारखौ जोङो आरामसे लोगो होननानै जमा जमा फुयो नामा नोंथां?
नंगौ नोंथा नंगौ
बे बे ओ फोथ फुयो जोङो खोथियाो फुयो आरामसे खाब साब्रै साबबाजों फुनानै जेनेबा गाबोन ब बे समफोर गायगोन आरो जों जेनेबा हा
नंगौ नोंथां नगौ
बा गायनायनि सिगां सिगां जों बे रुवानि नायगिर रुवानि मानेथ' जों मिथिखायोनोसै नामा न' नोंथां औ बेखौ गायनानै ओ सो साबरैबा साबबा जों जेब्ला लिंबाय रुवानि लिंबाय बा गाय गायखर लिंबाय गायखर लिं ओ बे खौ जोंङो ओमबानिया आरामसि जोंङो फुखांजोबनानै बे फोथोराव जोंङो आरामसे बे खो थिया मायलिखौ आरामसे बे ओ फोथाराव ओ जोंङो आरामसे बे बे फोथार बेसेबां आंखौ बे दरासेयाव एबा बेखौ जों आरामसे रानना हैनांगोन
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ बे फोथारखौ फोथाराव नायनानै जोंङो आरामसे गायो गायनानै ओ एबा जों एसे सम रेस्ट लायो दसे दसे सान ओ रेस्ट लानाय रेस्ट लानायाव जोंङो जेनेबा सोरबा सिंग्रा होयो सोरबा गजा होयो सोरबा सा होयो सोरबा ओ सोरबाबा ओ गाइखेर दाखा होयो नोंङा ओमबा
नंगौ नंगौ नंगौ
बिदिनो जोंनि दैज्लां बोथोराव जोबोर बिदिनो ओ सोरबा खस्थ' खालामो सोरबाबा ओ दुखु खस्थ'खो गारनानै आबाद मावफैयो नोंङा ओम
नंगौ नोंथां नंगौ
ओ दा नोंथांङा ओ मेसें बोथोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां सायाव
हागोन नोंथां हागोन हागोन नोंथां दा जों मेसें बोथ थोरनि आबाद होनबाथ' जोंङो गोबां मेसें बोथोराव जों गोबां रोखोमनि आबाद जोंङो मावोना नोंथां जेरै जोंङो मेसें बोथोराव आबाद मावनाय होनब्ला जोंङो गिबियावनो जोंङो बेसर आबाद बा मथर सबायाइ मुसुर दालि बायदिसि ना आबादखौ जोंङो मेसें बोथोराव मावनाय जाया आरोना नोंथां दा जों मेसें बोथोराव जोंङो जेरै उम बेसरखौ जोंङो गायनो गोनांब्ला जोंङो दैज्लां बोथोराव जोंङो मावबोनाय माइ आबाद माइ आबाद मावब्लाथ' जोंना दुब्लि फोथाराव नारा थायो बे नाराखौ जोंङो गिबियावनो टरजों नङाब्ला जोंङो बेखौ अरजोंबो जोंङो सावना होनानै बेखौ बे दुब्लि फोरखौ जोंङो मोजांङै एवनांगोन बेनि उनाव जोंङो एवखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै जोंङो एख्रुबना लानांगोन जा बे हाफोरा गुन्दै जायो बेनि उनाव जोंना बेसर बेसरनि जोंङो बेगरखौ जों बेयाव गारना होनांगोन गारना होब्ला बे बेसरा रज-रज'ब्ला जोंङो बै बेथर जोंङो मोजांङै जोथोन लानांगोन जाहाथे बेयाव बायदिसिना ना मोसौ बोरमा बायदि बायदिया फैनानै बे रज'नाय बेसरखौ
गाज्रि खालामा एबा सिलिंखार खालामा बेनि थाखायनो जोंङो रज'नायाव लागै जोंङो बिबार बारनायसिम जों जोबोरै जोथोन लाखिनांगोन बेबादि जोथोन लाखिब्लासो जोंना बै बेसर बेसरा मोजांङै मोजांङै जागोन आरो ना नोंथां दा जों बेसर बिबार उम बारोब्ला जोंङो बायदिसिना जोंना सिखिरिफोरा बै बेसर बिबाराव बाफायो बै बाफायोब्ला जोंङो बेयाव रासायनारि मुलै बायदिसिना जोंङो होयो आरो ना नोंथां अब्लासो जोंना सिखिरि बायदिया बाफैयनानै बै बेसरनि उम बिबार खौ उम सिरि होयो बेनि जाहोनावबो जोंना बेसर नि फिथाइया बेबायदि जों जोथोनै लाखांनायनि उनाव जोंना जेब्ला फिसा जायो अब्ला जोंना फिथाइ थायब्लाबो जोङो बायदिसिना जों अखा बायदिसिनायावबो जोङो सिलिंखार जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां दा जोङो बेफोरबादि सिलिंखार जानायनि उनावनो जोङो बै फिथाइखौ जों जेब्ला थायनानै रायो रानानै मोनलाङो अब्ला जोङो बैखौ फुनानै जोङो थाइसे जायगायाव जमा खालामना दोनो। दोननायनि उनाव जेब्ला जोङो बेखौ नानो गोनां जायो अब्ला जोङो बेखौ मोसौजोंबो जों नायो। अब्ला जोङो टेक्टर टेक्टर नङाब्ला बायदिसिना जोङो आयथिंदोबो जोङो गानानै नायो आरो नोंथां जेब्ला जों बे नानानै जों बे-बेसरनि बेगरखौ जोङो न'आव लाबोनानै जों बस्था नङाब्ला मनायाव सोना दोननानै जोङो मेसिनाव लांनानै बेखौ फेरेदो। फेरेदनानै बे फेरेदनानै जोंना बेसर बेसरनि थाव बे थावदो जों जोङो मैगं सङो, बायदिसिना जोङो एवनानै जायो आरोना नों थां बिनि अनगायैबो जोंना मेसें बोथोरनि आबाद होनोब्ला जोंना बै आलु उम आलु आलुनि आबादखौबो जों गोबां मावनायखौ नुनो मोनो दा जों गोनांब्ला जों गिबियावनो जों हाखौ हाखौ मोजाङै एवना लानांगोन एवना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सिरियै जोङो लारिं लारिं अंखदाल जों नङाब्ला जोङो बायदिसिना जावग्रा जों जावनानै एसे गोथौ जावना लानांगोन। जेब्ला जों बेखौ जावना लाखांनायनि उनाव आलु आलु आलुखौथ' जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो फेंखा फेंखा नङाब्ला जों गाजा बेरनाय आलुखौ जोङो लाना फायनानै बैयाव दरसे दरसे दरसे होनानै जोङो बेखौ खोबना होनांगोन। जाहाथे बे बे गुदुं जानानै उम गाजा बेरनाय आलु आलु फिथाइआ गोजौ गोजौ एबा बाहेराव फैनानै बे बिलाइ बिलाइ जायो आरो जों खायफाफाखौबो जों होनाय नुयो। बेव जिगाब नङाब्ला नाराखौबो होनाय नुयो बेनि जाहोनानो जादों बै आलु बिफाङा गुदुं जानानै थाबैनो थाबैनो बिलाइफोरा खिलिनानै गोदोर जायो आरो बेयाव जेब्ला बिलाइ बेलाइ गोथां जायो अब्ला जोङो बेयाव एम्फौ बायदिसिना जायनि थाखाय जों रासायनारि मुलै बायदि बायदि रोखोमनि मुलि जों मुलिखौ होनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा बेनि बेनि हा बै बिलाइ ओंखारखांनायनि उनाव जोङो बै बिलाइआ जेब्ला गोज-गोजौ एबा मान मानबायनानै गोजौ जायो अब्ला बे बिलाइखौ मास मोनसे मास मोननैनि उनाव बै बिलाइआ रानलाङो। रानलांब्ला जोङो मिथियो आरोना बै बिलाइयाव बै हा सिङाव आलु बेदरा था जाबाय होननानै। अब्लानो जोंबो आलु बेदरखौ बुरनानै आलु आलु फिथाइखौ जोङो न'आव लाबो लाबोना जायो आरो ना नोंथां। दा बेनि अनगायैबो जोंना मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि गोथां गोथां बिलाइ बायदिसिना जों मैगं जायो जेरै जोङो बेसरनि बेलाइखौबो जायो लाइ लाफा बिन बायदिसिना जोङो जेरै गाजर बिन बेफोरखौबो जोङो मावनानै जायो आरो नोंथां दा जों लाइखौ जों माबोरै जायो होमब्ला जोङो लाइखौ जों बर' हारिया जेरै जानाय मैद्रु बायदि बायदि आरो खारै ओंख्रिबो जों जानाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा मेसें बो थोराव जोंना मटर मटर आबादखौबोथ' गोबां बिबाङै गायनायखौ जों नुनो मोनो दा जों मटर आबादखौ जोङो नारा नङाब्ला जोङो बायदि हाफोरखौ जोङो मोजाङै एवना लानानै जों गायनायखौ नुनो मोनो बांसिनाव बांसिनानो मटरखौ नारा नारायाव जोङो मोजाङै ला लारिं सिरियै खदालजों हाखौ जावफ्लेना लानानै बेखौ गायनायखौ नुनो मोनदों मानोना बै मथरनि मटरनि बिफाङा गोजौ जालाङोब्ला बैयो बेयाव हमथाना लाखिनो थाखाय नारा नारानि सायाव बियो मानबायलांनानै बेयो फिथाइ थायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा बेबायदिनो गोबां मेसें बो राव जोंना जोंनि बे ओनसोलथिं गोबां बेफोरबायदिनो आबाद मावनायखौ नुयो आरोना नोंथां नोंथां जोंना
औ सम औ सम औ गोजोनथों गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावराय मोननानै औ नोंथां गोजोनथों